हेल'। हेल' खोनादों नोंथां हेल।
औ खोनादों नथ खोनादों
अ खोनाबायनाा? हेल',
औ खोनाबाय नोंथां।
ओ खोनादोंना? औ खोनाबाय खोनाबाय नोंथां औ दे जों मानैसेायाव रायज्लायनो होनदों। ओरैनो फेग्रा मुवानि सायाव ना
औ नोंथां फेग्रा मनि सायावथाय लायनोसै नामा।
औ जायो नोंथां दा जोंनि समाजारि बिजोङाव माबायदि गोहोम खोख्लैनानै दं। औ दे नोंथां जागोन दे दा फेनग्रा मुवाया जोंनि समाजारि बिजोङाव गोबां गाज्रि रोखोमै गोहोम खोख्लैबाय। आरो दा जोंनि उन्दै उन्दै जों जोंनि समाजारि बिजोङाव माने बांसिनै उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ गाज्रि मुवा बेसाद बाहायनायखौ जों बांसिनै नुनो मोनबाय आरो। दा माने जोङो बेफोरखौ जेनेबा होबथानोबा जेनेबा मा मा राहा लानांगौ? नोंथाङा एसे आइडिया होनो नोमा?
औ नोंथां। दा नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा बे फेग्रा मुवाया जोंनि समाजाव मोनसे जोबोद गिदिर जेंना जाबोगासिनो आरो। जोङो नै सानफ्रोमबो नुयो गोबां मानसिफोरानो फेग्रा मुवा लानानै जेबो खामानि गैया दामानि गैया बिबदिनो बेरायथिं लाबाय थानाय अबेयावबा बिदिनो फेनानै जुमाय जौफोर फेनानै बिदिनो गोग्लैलाबायनानै थानाय दा न'खरनि न'खरखौ नायो ना बिब्दिनो गावनि खामानि मावो जों बेफोरबायदि जेंनाखौ जों सानफ्रोमबो नुबोनो मोन्दों आरो जोंनि समाजफोरावहाय दा बेफोर जेंनाफोरखौ जोङो। औ खमायनो थाखाय जोङो गोबां माखासे आयदाफोर लानांगोन आरो जोङो जेनेबा गामि दामिफोरावहाय बिब्दिनो जानला मोनानला जौ संनायफोरखौ जों एसे खमायनांगोन आरो बिब्दिनो ओ गामि गामिफोरावहाय जोङो बिदि मोनसे एवारनेस प्रग्रामफोर लानांगोन आरो जे जौखौ जों मानो लोंनाङा मानो बियो जोंनि देहाखौ बेसेबां बोबां गाज्रि खालामो जों बेफोरबायदि मानसि बनांगोन आरो बुजायनांगोन आरो बै न्दै न्दै गथ'फ्राथ' जेनेबा गेदेरफोरखौ नुनानै सोलोङो नालाय। बिसोरखौ जोङो औ बुजायनांगोन आरो बिसोरखौहाय जोङो जेनेबा बेफोर बुस्थुा मोजां नङा होननानै। मानोना बिसोराथ' जेबो साननो हानाय बारा गोहो गैथ'वा नालाय बिसोरो। थ' जोङो बेफोरखौ एसे खमायनांगोन आरो आरो जोंनि बिमा बिफाफोर बिसोरबो गावनि गथ'फोरखौ थाल लानांगोन आरो जे गथ'फ्रा अबौबाफोर थांनानै बिब्दि गाज्रि फेग्रा मुवाफोर लादों नामा बा अबफोर बिब्दि सोदोंबा लोगोफोरजों खारलांनानै बेफोरबायदि जादों नामा बेफोरखौ आरो। दा नोंथाङा मा बुंनो सानो बिनि सायावनो आरोबाव
अ' ओरैनोथ' जोंनि जोंनि समाजाव बाहो खौ बां
औ
औ खोनादों खोनादों नोंथां औ दाथ' जोंनि समाजाव बेबायदि गाज्रि मुवा बेखौ बांसिनसो नुनो मोनबाय। दा जौ जौजोंल' नङा माने सिगारेट जौजोंल' नङा माने जोंनि ओनसोलाव जेन'बा गान्जा ड्राग्स बेफोरबो जोंनि ओनसोल जोंनि जे समाजाव बांसिनै नुनो मोनबाय आरो। दा जाय सुबुं जाय सुबुंफोरा जेनेबा जाय उन्दै उन्दै गथ'फोरा बा जाय लाइमोनफोरा एबा जाय मानसिफोरा जेन'बा जौ जौ लोङो एबा सिग्रे सोबो बेफोरनि अनगायैबो जिनै जौ लोंदाव गाबोन सिग्रेट सदाव बेफोरबायदि बारायै बारायै बारायनानै बेफोरबायदि सुबुङानो जेन'बा गान्जा ड्रागस बेफोरबायदि बेफोरबायदि माबायाव लानायाव बारलाङो आरो निसा बुस्थु लानायाव दा बेफोरथ' बिराद जोंनि जेन'बा समाजनि थाखाय बिराद गाज्रि जोंनि समाजखौल' गोहोम खोख्लैया जेनेबा गावनि देहाजों लोगोसे जोंनि जेनेबा गावनि पेरेन्टसफोर आरो बेजों लोगोसे जोंनि समाज जोंनि ओनसोलखौ गुबुंले खालामो। आरो बेफोरनि बेफोरजोंनो बिसोरबायदि सुबुङा जुदि थायोब्लानो माने गुबुनफोराबो सोलोंनाय बेबायदि खौ नुनो मोनो आरो। दा बेफोरखौ थानोब्ला जोङो जेन'बा जोंनि जोंनि बिमा जोङो बिमा बिफानि जेन'बा बे खोबथानोबा जोंनो बिमा बिफायाबो जोंनो पावार होनांगोन ओनसोलनि रायजोनि आरो गासै जेनेबा समाजनि मानसिफ्रानो होबथानो थाखाय माने माने गोहोखौ होनांगोन आरो जाहाथे बिसोरो माने बिसोरो जेनेबा सोलोंनानै गुबुनखौबो फोरोंलाङो आरो। जेनेबा जाय सुबुंफोरा ओ ड्राग्स लायो जेनेबा एडिक्टेड बेफोरबायाददि सुबुङा जेन'बा खुनु गावखौनो साननो हानाय मोनसे ओ फरिबेसाव फैखाया आरो‌
नंगौ नंगौ बे जोंनि समाजाव गोबां गाज्रि गोहोम खख्लैदों आरोना नोंथां
औ आरो सरखारारफोराबो बेफोरनि थाखाय मोनसे इनिसियेटिभ लानांगोन जेन'बा बेफोरखौ माबोरै खमायहोनो हायो ओ माबोरैबा जेन'बा जोंनि ओनसोलाव बेफोरखौ खमायनाय आरो बेजों बेजों लोगोसे जेन'बा गावनि देहाखौ खहा खालामनायजों लोगोसे जेन'बा लोंनानै जानानै जौ लोंनानै ड्राक्स लानानै बेबायदि गारि सालायनानै जेन'बा सोरबा सासे मोजां सुबुङा गारि सालायदोंबाबो बेयाव सौदाव देरनानै जेन'बा बिनि जिउखौ खौबो फोजोबनाय आरो गावनि जिउखौबो फो जोबनाय बेफोरबायदि जों नुनो मोनो आरो दा नोंथां नोंथांमोननिथिंबो बिदिनो अभार जेन'बा बिदि निसा बाहायनायफोर नुनो मोनो नामा नोंथांमोना बिथिं
औ नंगौ नोंथां नंगौ जोंनिथिंबो ओ सिगांफोर एसेबां गैयामोन नाथाय दायो जेनेब्ला बिदिनो बाराय बाराय गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोरखौनो बिबदि गाज्रि मुवा लानाय फेग्रा मुवा लानायखौ आं नुनो मोनदों आरो। जेनेबा बै समावहाय बिब्दि एथ'बां गैयामोन नाथाय दायो बिदिनो लासै लासै जों बारायबोनायखौ नुनो मोनदों आरो आरो आं सानो नोंथां बेफोरो फिल्मफ्रावबो नुनानैबो एसे सोलोङो नामाथाय उन्दै उन्दै गथ'फोरा
औ नंगौ नोंथां औ
नुयोना थ' बेफोरखौनो एसे माने बेफोरनिफ्रायनो एसे एनै सोलोंबोदों आरो दा जों बेफोरखौ सिगांनिथिं एथ'बां गैयामोन नाथाय आजिखालि सिगां जों जौफोर लोंनानैल' फेग्रा फेनानै थानाय नुयोमोन आरो नाथाय आजिखालि बियो। जोंल' नंला आरो औ बेयो दायो नै थाङै थाङै जोंहा। ओ द्रागसफोर लानायसिमबो थांलायलांबाय आरो बिजि थुनायसिमबो थांलाय लांबाय आरो नोंथां। दा नै गोबां सुबुं। फोरानो जोंनि जायगानिफ्रायबो रिहाब सेन्टारावसो थाहैलायनायखौ आं नुनो मोन्दों आरो।
औ नंगौ।
नोंथांमोनथिंबो बिदिनो सिगांनिफ्राय दासिम गाज्रिसिन जाबाय नामा जेनेबा थासारिफोरा।
दङ औ नोंथां माने जों जेब्ला उन्दै समाव फरायोमोन माने। जों बेबायदि बुस्थुखौ जों नुबोआखैमोन आरो जेब्ला जों देरबाय जेन'बा। देरनायनि देरनायजों लोगोसे जेन'बा जोंनि समाजाव मोनसे मोनसे सोलायनाय। नुबोगासिनो आरो गाज्रिखौ जों बांसिनै सोलायनाय नुबोदों न' दाउट मोजाङाबो एसे सोलायदों। खिन्थु जोङो जोंनि ओनसोलाव। गाज्रि बेबायदिखौ जों बांसिनै नुनो मोनदों आरो जेन'बा। जौ जुवानि अनगायैबो बिदिनो द्रागस लानाय गान्जा लानाय। बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों आरो जायनि जाहोनाव जेनेबा। फरायफुनाय लाइमोन उन्दैफोराबो बेफोरबायदि निसाफ्राव गब'नानै। आ। गावनि जिउखौनो जेनेबा दंस' खालामनानै लानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों आरो। आरो गावनि जिउखौल' नङा जेन'बा द्राग्स लानानै जेनेबा गावनि जिउखौ फोजोबनायजों लोगोसे। बिमा फिफाखौबो जेन'बा दुखु होलांनाय। बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदों आरो जायनि थाखाय बिमा बिफाया जेन'बा। गावनि फिसाखौ जेन'बा आ। खांदोंबाबो जेन'बा खांदोंबाबो माने। मोजाङै लांनो हायाखै आरो। बेफोरो माने। बेफोरखौ खमाय होनोब्ला जेन'बा बिमा फिफानिबो दायथ' थानांगोन। आरो समाजनि आरो सरखारनिबो दायथ' थानांगोन होननानै आं सानो आरो नोंथाङा। नो जेन'बा बेफोरबायदि गाज्रि मुवा बेसाद बाहायनायखौ खमायहोनो थाखाय। नोंथाङा मा लायोब्ला बांसिनै गाहामसिन जागोन होननानै सानो आरो।
औ नंगौ नोंथां जोंहा सरकाराबो माखासे बिब्दि ओ बेफोरखौ खमायहैनो थाखाय माखासे। खामानिफोर मावखादों जेनेबा जोङो सरखारनिफ्राय मावनाय होनोब्ला जोङो। ओ नारकटिक ड्राग एन्ड साइक'ट्रपिक साबसटेन्स एक्ट होननाय मोनसे दङमोन आरो। बेयो जिगुजौ बिसांबा मायथाइयाव बानायनाय जादोंमोन जेनेबा बेफोरो ओ सरखारनि। फ्राय बानायजानायमोन आरो बिफोरो जेनेबा बिदिनो बिदि। फेग्रा मुवा ड्राग्सफोर बाहायनाय बेफोरखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय बानायनाय जादोंमोन आरो बेफोरखौ। दा जों ओ बेफोरखौबो सोनारनानै थाबाय थाबा जाया नालाय जोङो दा। नै न'खरनि बिमा बिफाफोरा बेनिफ्रायनो जेनेबा गथ'खौ बबेयाव थांदों सोरजों लोगो जादों सोरजों अबेबा गाज्रि जायगायाव थांदों नामा? बेफोरखौ एसे थाल लाबाय थानांगोन आरो बेखायनो बेफोरखौ जों बुजायनांगोन आरो जेनेबा बेफोरो गाज्रि मुवा बेफोरो। ओ बेफोरखौ लाबा जोंहा देहायाबो गाज्रि जायो जोंनि जिउआ खहा जायो होननानै जों उन्दैनिफ्रायनो बुजाय लांनांगोन आरो। जेनेबा अन्नायनि गेजेरजों बुजायनांगोन आरो।
औ।
दा बिदिनो समाजफोरावबो ओ गोबां मानसिफोरानो बिदिनो माखासे ग्रुपफोर बानायनानै ओ बिदि बिदि गाज्रि मुवा फेग्रा मुवाफोर बाहायनाय ओ फाननाय बा बाहायनायफोरखौ जों होबथानायखौ जोंबो नुबोदोंबो आरो दा जों आरो गावबो बुजिनांगोन जे बेफोरो बेफोरखौ बाहायोब्ला मा जायो बिनि उनाव बेफोरजों मा मा खहा जालाङो बेफोरखौबो गावबो सानना नायनांगोन आरो। औ आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन?
उ। औ ओरैनोथ' नोंथां जेन'बा जों समाजाव बेफोरखौथ' जों जों बेलेगावसो नुयोमोन जेन'बा गुबुन गुबुन हादर बेफोरबायदि द्रागसफोरखौ बाहायनायफोरखौ नुनो मोन आरो दा जोंनि समाजाव जेनेबा माबोरै फैया बे ड्राग्स बुस बुथुआ माबोरै लाबोआ जेनेबा माबोरै एक्सपर्ट आरो इम्पर्ट जायो जेनेबा माबोरै फैयो? बे बुस्थुखौ माने जोंनि जेन'बा ओनसोलनि पुलिस जे प्रससनफ्राबो जेनेबा बेफोरखौ नोजोर होनानै दबथाय नांगोन। बे बुस्थुआ जुदि गुबुन जायगानिफ्राय फैया फैबासो बे बुस्थुखौ जेन'बा लाइमोनफोराबो लानो मोनगोन लाग्राफ्राबो लानो मोनगोन नालाय। बेखायनो जाय बे बुस्थुआ बबेनिफ्राय फैयो आरो जाय जेन'बा बे बुस्थुखौ साप्लाय खालामो बेबायदि साप्लायार मानसिफोरखौ जेन'बा पुलिस प्रसासना गोख्रों नोजोरजों हमनानै माने साजा होनाय हो होनांगौ होननानै सानो आरो। जुदि बे बस्थु फैयामोनब्ला जेन'बा जोंनि लाइमोनफोराबो ओनसोलनि सुबुंफ्राबो लानो मोना नालाय बेखायनो जाय बे बुस्थु फैग्रा बुस्थुखौ एबा रान रानबायग्रा बुस्थुखौ माने हमनानै गोख्रों साजा होनांगौ आरो। अब्लासो माने खमायहोनो खमायनोबो हागोन आरो।
औ औ। नोंगौ नोंथां।
ओ ओरैनो जेन'बा आ औ। औ नंगौ नोंथां।
दानि औ जि मिनिट जाबाय नोंथां औ औ नोंथां दे जों गुबुन टपिकआव रायजलायबावनोसै नङास खालामलबाय खालामबाय आरो।